हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ खोनादों अ नों थाङा ओ कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां आं दा नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो सावरायजागोन
औ दा जोंहा दोरोङारि ओंख्रि माखासे दङ जेरैहाय अनलाजों दाउ साम'जों सबाइ बेबायदिनो नाफाम नारजि अमा बेफोरबायदि आरो नोंथां दा बिनि गेजेरावनो आङो अनला जों दाउ बेखौ आ बोरै सङो आं नोंथांनो फोरमायनो होननानै आखायाव लाबाय
औ फोरमायजागोन नोंथां
आ औ दा जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन जोङो अनला संनो थाखाय जोंहा माइरं दा माइरंआ जोंहा न'नि माइरंआनो जायो बा जों जाबाय थाग्रा माइरंआनो जायो आरो बेखौ गु बुन माइरं नांलाया बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा ओ अनला अन देनो थाखाय जोङो गुरै खालामनांगौ जायो बेनि थाखायनो दों दसे सम सोमनानै दोनगोन आरो बेबायदिनो सोमना दोनखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ बोखांनानै जोङो ओ बेनि दै स बेनि दैफोरखौ सर'नाय बायदिबा हरगारनाय बायदि जोङो मोनसे ओ खेरखा बा बायदिसिना मोनसे माबायाव दोनगोन आरो बेबायदिनो दोननानै जेब्ला दैया सर' खाङो अब्ला जोङो बिखौ अन देनो थाखाय बा मिस मिस खालामनो थाखाय जोङो बेबायदिनो उवाल बेबायदिनो थौसि नङाबा ओ गोदोनि दिनाव जोंहा ओ गोबां ओ हाय दिंखि बेफोरबायदियाव देयोमोन नाथाय दानि जुगाव दिंखि गैयिलाय दा जोङो बांसिनानो आह मोब्लिबजों बाहायजानाय ग्रेडार बेबायदिनो थौसि उवाल बाय जिवसिनाययाव देयो आरो जेखियानो जा जेरावबाबो देजायो जेरैहाय जोङो उवालाव देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मिस मिस देनांगोन दे नोंथां मानो होनबा जोंहा मिस मिस जायाबाथाय मोजां जाया नालाय बिनि थाखायनो जों मिस मिस देनानै जोङो लागोन आरो बेबायदिनो जोंहा दाउखौ न'नि दाउखौ जोंहा न'नि दाउ होनोबासो गोथाव जायो दै गोथाव गोथाव खालामनो होनोब्लाथाय जोङो बेबायदि बयलार बेफोरबायदि दाउफोरखौ होयोबाथाय बारा गोथाव जाया आरो। नांगौ बायदि टेस्तखौ मोना बेनि थाखायनो जोङो न'नि दाउखौ लानांगोन न'नि दाउखौ जों गिबियावनो बुथारनानै लादो बेनि उनाव जोङो दै गुदुङाव सोमनानै बेखौ बेनि गाहां जिखिनि गारजानाय मुवा बे बे बेफोरखौ गारजोबनानै जोङो गोदानानै लानांगोन आरो। बेबायदिनो गोदाना लाखांनायनि उनाव जोङो साराय गंसे जानगोन। सारायाव जोङो दैखौ दै फुदुंगोन दैखौ जेब्ला ग्लब ग्लब जायो अब्ला जोङो ओ
औ
माइरंनि जा अन गुन्दै देनाय बेखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होगोन आरो नोंथां बेबायदिनो ओ सारै सारै जोंहा जेब्ला जोबगोन बा जोङो ओ बेबायदि फ्रि फ्रि सारनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो जाहाथे ओ अनलाया बा अन देनाया बेयो गथा जाहैया बिनि थाखाय जोङो फ्रि फ्रि सारना होबाय थागोन आरो बेबायदिनो सारहोलां बेबायदिनो गारबाजों जोङो ओ एरहोलां बिबायदि खालामबाय थागोन आरो जाहाथे गथा जाहैया बिनि थाखायनो जों बेबायदि एरै एरै एरै जोङो अनला ओंख्रिखौ खालामग्रोगोन बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खांनानै दोनथ'गोन आरो खांनानै दोननानै जोङो बेदरखौ एव फ्रामनो गोनां जागोन। एवफ्रामनो गोनां जानायलाय जोङो ओ दा मोनसे आरोबाव जोङो साराय बा थौ बेबायदिनो जानगोन आरो। जाननानै जोङो बेयाव थाव सामब्राम बेबायदिनो बानलु मस्ला मस्लि होनानै जोङो बेदरखौ एवफ्रामनानै लागोन जोङो बेदरखौ गोबाव सम एवनो नाङा मानो होनबा बे बेखौ मोनद्राय होनो नाङा मोनद्रायबाथाय गोथाव जाया आरो मानो होनबा बियो अनलाजों एसे संजाहैफानांगौ नालाय गोदौफाहैनांगौ नालाय बेनि थाखाय नो जों बेखौ मोनजासे एवनाय नङा आरो बेबायदिनो एसे एवनानै लानानै जोङो जा अनला खालामनानै संनानै दोननाय बेयाव जोङो स ल'खबमोन आरो। बेबायदिनो लफबनानै जोङो ओ खारायखौ जानफिननानै जोङो ओ मिक्स खालामगोन। बेबायदिनो गलायगोन गलायखांनानै जोङो नांगोन खारै खारैखौ जोङो गोबां ओ बायदिसिना मुवा बेसादनिफ्राय मोननाय जायो जेरैहाय थालिर बिफां बा थालिर मुरा बेबायदिनो मैदुफुल दंफां बेबायदिनो बेसर साबा बेफोरबायदि गोबां बायदिसिना जों बानायनाय जायो आरो जुदि बेफोरबायदिया गैयाब्लाबो हाथाय बाजाराव जोंहा सदा होननाय मोनो, बे सदाखौबो होनो हायो आरो नोंथां। बे सदाखौबो होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो। बेबायदिनो जोंहा नांगौ बायदिखौ होदो। ओ बाराद्राय होनो नाङा बाराद्राय होयोबाथाय जोंहा मोजां जाया। बाबसिउ जायो, बेनि थाखायनो जोङो ग्रोब मिलायनायखौ होननांगोन होखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा बे अनला ओंख्रिया कालार जागोन आरो जाथिथि जारोम रोमनो जाहा मोदोम मोदोम स्रोलायगोन बेबायदिनो होखांनायनि उनाव बेबायदिनो नैजि बा जिबा मिनिटसो मोजांहाय गोदौहांगोन जोङो। गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो न'आव न'आवनो मोननाय जेरैहाय दुन्दिया बायदिसिना थायो जुदि बेफोर गैयाब्ला जोंहा बोसोरफ्रोमबो मोननाय मोनसे नगा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दिया होननाय मोनसे दङ दा बेफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो। दा बेफोरखौ होयोब्लाथाय ओ ओंख्रिया बिराद मोदोमो बा गोथाव जायो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ ओ खानानै लानानै मोजां सुनानै जोङो बेखौ आखाइजोंनो बोसफ्लेनानै जोङो ओ जाहाथे बे ओ जा ओंख्रियाव होगोन बे ओंख्रियाव होनाय जा नगा दुन्दियानि मोदोमनाय बेयो बाहेर जायो जोङो दसे सम खोमना होगोन आरो जों अरखौ बाराद्राय होआलासिनो बेबायदि खोबनानै जोङो ओ दसे सम दोनखांनायनि उनावनो जोङो बेयो जानो थाखाय ओ थियारि जायो आरो बेबायदिनो आरो दा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बा बानायनाय आयदाफोरा दा नोंथाङाबो आंनो बेफोरबायाददि दोरोङारि ओंख्रि जाग्रा लोंग्रानि सायाव आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां। दा नों बिथाङा जे जा बुंलांबाय बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जा नोंथाङा बुंबाय ओ अनलाजों दाउ, बेखौ माबोरै सङो नोंथाङा फारियैनो फोरमायना होलांबाय थारैनो।
औ
दा आङो दा नोंनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोङो सिनाय जानाय जेरै दा नोंथाङा बुंखाबाय ओ दाउजों ओ जेरै औ अनला खारै दा बिब्दिनो आरो दंबावो जेरै सबायदो दाउ थिग बेबायदिनो सबायजों दाउ खौ जों संनोब्ला गिबियाव जोङो सबायखौ ओ न' न'आवबो बेखौ फोनाय जायो आरो बेखौ लोगोसेनो जोंनि खाथि खालानि बाजारफोरावबो मोननाय जायो आरो बे सबायखौ ओ जों दा बे सबायखौ बायनानै लाबो लाबोनानै फार्टनो उनग्रोनांगोन मानोना जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ जेरै जोङो दा नोंथाङा बुंदों थबसेयाव देग्रोनांगोन एबा मिसिनारियाव जों गुन्दै खालामनांगोन बिदिनो जोङो सबायाइखौबो ओ उनग्रोनांगोन आरो नोंथां मानोना ओ गोबां गोबां ओ बिनि बानायनायनि प्रसेस थायो बेनिखायनो जोङो ओ फार्स्टावनो गिबियाव जोङो बेखौ उनग्रोगोन सबबायखौ जे जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै आरो उननानै जोङो ओ उनाव जोङो सारायखौ जोङो दाथ' गोबां ओ जेरै गेस फैबाय दानि जुगाव दा ओ बारा अर जरायनाय नुनो मोनलााना नोंथां दा बिब्दिनो जोङो दा सारायखौ होना लानांगोन जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जेरै सङो बिब्दिनो जोङो दैखौ गोदौ होग्रोनांगोन आरो नोंथां ओ गोदौ होखांनानै जोङो जा जों सबाइखौ सबाइखौ जों उन्दोंमोन साफा मोजाङै सुनानै जोङो बेयाव दैयाव होनांगोन बेयाव खनसेनो खनसेनो ज' होबाबो जेबो नङा आरो एसे एसेबो होजागोन जों सबायखौ बिदिनो होनानै जोङो ओ गोदौ होनानै मोजाङै बेखौ जेरै गोसोम नालाय बेखौ गोसोम जाजोबहोनांगोन आरो आरो जोङो ओ जेरै खारै एसे एसेबो होजागोन बिब्दिनो ओ नोंथाङा बुंलांबाय खारैखौ जोङो जेरै थालिरनिफ्राय मोनो आरो बिब्दिनो गोबां रोखोमनि ओ जेरै मुवा बेसादनिफ्राय बानायनाय जायो खारैखौ नाथाय थालिरनि जा जोंनि ओ खाथि खालायावनो मोननाय बेफोर खारैखौ जों होयोबा एसे मोजां जायो मानोना बेफोरनि थावनाया माने ओ जेरै ओ जेरै मिसिनारियाव बान-बानायनायनिख्रुइ मोजांसिन जायो आरो नोंथां। बेनिखायनो खारैखौ जोंङो जेरै गोदौनायावबो होजागोन आरो गोदौखांनानै एसे सम थानाबो होजागोन आरो बेयाव होखांनानै जा जों जेरै संख्रै बानलु रं रं होनो जेरै कालार खालामग्रा ओंख्रिखौ
औ नोंथां औ
होना लानानै जोङो दा ओ ना बेदर बेदरा दह नोंथाङा बुंलांखाबाय जे जोङो दाउनि जागायाव जोङो जेरै ब्रयलार बेदर जेरै फारामनिफ्राय मोननाय आरो जेरै अमा बेदर बेफोरखौ होबा जोङो ओ जोंनि जेरै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे हिसाबै जों माने थावनाय मोना बेनिखायनो जोङो सबायजों संनोब्ला जोङो दाउखौनो संनांगोन माने न'आव फिसिनाय दाउ जेरै जेबो भेक्सिन होयो एबा मुलि होनानै थाब देरनो हानाय बेफोरबायदि मुलि होयि जानांगोन आरो बे दाउआ जेरै लकेल बुङो जोंङो। ओ बै दाउखौ
बुथारनानै जा नोंथाङा बुंलांबाय जिखिनि नांगौ जों बेखौ लाखिनानै बिनि गांखंफोरखौ ओ फुनानै आरामसे जोंङो बेखौ गोदानानै लाग्रोनांगोन आरो आरो बेनि उनाव जोंङो बेखौ ओ एसे एव फ्रामनांगोन जेरै दहाय बुंलांखाबाय बिबदिनो मोनहोआलासिनो एसे एवफ्रामना लानानै जोंङो ओ दैया गोदौनायजों लोगोसे जोंङो लासैनो जों जि बेदरखौ एवफ्रामना लादोंमोन बेखौ ग्रोब होनांगोन आरो। बिब्दिनो होनानै ओ ब्रैजि बा थामजि मिनिटसो जोंङो गोदौ होनांगोन बिब्दिनो जाखिनि गावनि मोजां मोननाय मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै जोंङो बे ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बिब्दिनो बे ओंख्रिया माने जाजानाय जाहैगोन आरो। दा बिब्दिनो बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुंब्ला माने बे मोननैयाल' सोमजिया गोबां ओंख्रि दङ जेरै नाफाम दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ना फ्राय आरो बिदिनो गोबां दङ जोंङो दा बुंजोबनो हाया नाथाय बयनिख्रुइबो सिनायजानाय ओंख्रि जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि बेखौ नोंथाङा दहाय गिबियावनो बुंलांखाबाय। आरो बेयावनो जोंहा नाफाम दङ नाफाम खौ जोंङो ओ बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मानोना बेखौ जोंङो गोदोनि आबै आबौमोनानो बानायबोनानै जाबोनाय। दा नाफामखौ आङो माजों माजों जायो बेखौ फोरमायनोसै मानोना जोंना ओ समाबो बारा गैया बेनिखायनो आङो नाफामखौ जों बर'नि एबा बे गुबुन सुबुङा माबोरै जायो बेखौ आं खोन्थानोसै नोंथांनो नाफामखौ जोंङो जेरै बाथोनबो देनानै जाजायो। आरो लोगोसेनो जोंहा ओ खारै एसे होनानै जोंङो बेखौ जेरै बर'फोरनाव हुद हुदा दङ नालाय जेरै ओ जौ गोरान लोंनाय बेफोरजों माने बाथोन देनानै जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
ओ खायसेया बेखौ ओ नाफाम बाथोन देजानायखौनो माने ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिबदिनो गोबां रोखोमनि दङ' नोंथां दा नोंथाङाबो ओ आंनो जा दिनै ओ अनलाजों ओ दाउ बे संनायखौ फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां ओ बुंनायजों लोगोसे दा आंबो जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौ बुंबाय ओ नोंथांसिम माने फोरमायनानैनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो।
औ गोजोनथोंसै नोंथां।
जोनथोंसै नोंथां दा समाबो जोंना बारा गैला नालाय दा बेखिनियावनो दोनथ'
औ नोंथां दे गोजोनथोंसै।